हेलौ औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो? बिनो दङ।
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानैदं।
औ औ। आङो नोंथांनिसिम सम दोङोब्ला एसे मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथां?
औ औ सम दङ नोंथां रायज्लाय जागोन।
नोंथाङा दानि मुगानि सोलोंथाइखौ लानानै मा सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ दानि बा आथि खालनि मुगानि सोलोंथाइया जोबोर मोजां होननानै जों मिथियो। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि सोलोंथाइआ ओरैबायदि जौगानाय जेरै ओ सोलोंथाइजोंनो जों गासैखौबो खालामनो हायो। ओ सोलोंथाइ जोंनो जों ओ बायदिसिना ओ गारि मथर बा बिजनेस बेफोरखौ जों सोलोंथा‌इ लानानैनो खालामनो हायो आरो। ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों सोलोंथ लाथार नांगौ। मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथया मोनसे गियान जायनि थाखाय सोलोंथाइनि गैयाब्ला सोरजोंबा थगायजागोन नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जों जेरै थांना थानायनि थासारियाव जोङो ओ आदार बिदिनो जोंनि थांना थानायाव सोलोंथाइयाबो जोबोर गोनांथार आरो सोलोंथाइया जोब गोनांथार बा आथिखालनि सोलोंथाइया जोबोर मोजां मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइ लायोब्लाबो जोंहा सरखारनिफ्राय जोबोद हेफाजाब मोनो जेरैहाय जों एल पि स्कुलफोरावनो फरायसा उन्दै - उन्दै फरायसाफोरनो गाननाय - जोमनाय द्रेस आरो लेखा बिलाइ बेखौ फ्रि मोनजोबो आरो
औ - औ नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो जोंनि जेनेबा बिमा राव बर' बिजों जोंनो फरायनो मोनदोंना नोंथां औ नोंथाङा फरायनो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ
औ आङो जोंनि बर' बिमा रावजों फरायनानै जोबोद नाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमानि रावानो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव
नंगौ नोंथां औ -औ -औ औ नों नोंथांमोननि गामियावबो बिदि जेनेबा बर' बिजोंनि बा जों जों जोंनि बिमा रावजोंनो फरायनो हानाय बेफोरबायदि फरायसालि दङ ना गैया गैया नोंथां
औ दङ जोंनि ओनसोलाव जोंनि खाथियावनो दङ बे बर' बिमा रावजों फरायनाय फरायसालि खाथियावनो दङ आरो
औ- औ बेफोरबायदि जोङो जुदि गावबा गावनि बिमा रावजों फरायनो मोनोब्लाथाय जोङो एसे सुबिदा जायो आरो नङा होनबा नोंथां औ- औ बयबो ओ गासिबो हारियानो जि जिहेथु गावबा गावनि रावजों फरायनो मोनो जोंहाबो जोंनि हारिनि रावजों जोंनि बिमा रावजों फरायनो मोननानै जोंहाबो एसे गोजोननाय बा गोग्गानाय फैयो आरो नङा होमबा नोथां औ आगोलथ' आगोलथ' बेबायदि गैयामोन ना नोंथां
गैयामोन
जोङो जोंनि आबै- आबौबा बेफोरो गुबुन हारिनि रावजों बा असमिया रावजोंसो फरायबोनाय बांसिनानो नङा होनबा नोंथां
औ- औ- औ
औ बेनि उनाव दा दाहाय जोंनियाव बेफोरबायदि ओ जोंनि बिजोंजों फरायनानै फरायनायखाय सुबुंफोरा गासिबो फरायसालियाव थाङो बा जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो आगोलनि सुबुंफोरा थ' एफा फरायसालियावबो थाङामोन नालाय नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिनो जोंहा मोनथियो जे आगोलनि आबै- आबौमोनहा गुबुन रावजों बा बांला राव रावजोंसो लेखा फरायबोदों होननानै जों मिथिया जा सासे
नोंथां
बिसोरबो गुबुननि रावसो फरायनानै बा लिरनानै बिसोरबो सोलोंथाइखौ लानो हादों होननानै जों मिथियो आरो
औ -औ -औ नोंथां आगोलनि आगोलनि दिनाव - थ' सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोब्राबमोन। गासिबो सुबङानो सोंलोंथाइ खौ लानो हायामोन, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ गासो बांसिन सुबुङानो न' खरनि खामानिखौ होब बांसिन होसोयोमोन बा बेफोरबायदि मावनाय दांनाय खौ बांसिन होसोयोमोन। सोलोंथाइखौ बारा एसां लाबाङामोन। नाथाय दानि मुगायावहाय जोङो जोंनि बिजोंजोंनो फरायनो मोनो नालाय। बेखायनो सुबुंफ्रा गासिबो फरायसालियाव थाङो आरो दानि मुगायाथ' सोलोंथाइनिनो जुग, नङा होमबा नोंथां? औ सोलोंथाइया जोंनि औ। साख्रि बाख्रिनि थाखाय न'ल' नङा जेनेबा जोंनि ओ गियान बा जोंनि आखल जाहाथे जोङो इयुनाव साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो मायबा मोनसे जे जाहाथे बिजनेस बा मायाबा मोनसे खालामनानै जाहैनो हायो बे फोरनि थाखायबो गोनांथार ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। ओ गोदो बुङो गोदो जोंहा ओ आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ जों खम नुनो मोन-मोनोमोन। नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समाव फोथायनाय दङमोन जे आइजोफोरा ओ खालि न'खौल' सालायनांगौ बा गथ' गथायखौल' फेदर फेदेरनांगौ। बिदि होननानै जोंनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा साननाय दङमोन आरो। जे आइजो सोलोंथाइया मोजां नङा बेबायदि ओ नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा ओ आइजो बा हौवा बेफोरबादि जेबो नायला आथिखालनि मुगायाव। जाय सोलोंथाइ औ औ जाय सोलोंथाइ लाना हायो बेसो जौगानो हायो बा बेसो मोजां लामा दावगानो हायो।
औ नंगौ औ नोंथां औ औ नोंथाङा सैथोखौ बुंदों औ।
औ।
आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ नङाबाथ' जेबोआनो गैया। नङा होमबा नोंथां? ओ गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोरखौ जोङो नुबोदों, जेरैहाय ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोर जौगानायखायनो हा दिनायनि मुगायाव ओं बि हादर बा बिसोरनि जायगाया डेपलप बा जौगानो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
सरासनस्रायै जिउ खुंनायावबो जोबोर नांथारगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओ सोलोंथाइजों हेलौ? हेलौ।
सोलोंथाइ गैयाबाथ' जेबोयानो जाया बादि दानि जुगाव। औ आरोथ'
औ।
औ।
औ।
हासिनो दङ औ बायदिसिना बिथिङाव लाय